खोनादोंना नोंथां
औ खोनादोंना
ओरैनो दं नामा
औ ओरैनो दंमोन
अ नोंथाङा जाय आयदानि सायाव सावरायनो साखाफारा जादों बे आयदाखौ मा आयदानि सायाव सावरायगोन बेनिफोरसो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
दा नोंथांजोंथ' आं गुबुन गुबुन आयदायाव सावरायबोबाय थाबाय आरो सावरायबोनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय दा ओ आयदा जेबो सानखांनाय मोनथ'यैखाय आं उ ओ दैनि गुबुन गुबुन फुंखाफोरनि सायावनो सावरायनो सानबाय दा जोंहा लोंग्रा दैनि गुबुन गुबुन फुंखाफोरा मा मा आरो बे दैफ्रा गुबुंले जाब्रा जों बे दैफोरखौ माबोरै साफा खालामनानै ओ जों लोंग्रा दैखौ मोननो हायो बिनि सायाव नोंथांखौ ओ बुंथिनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय।
औ नोंथाङा जिे आयदानि सायावहाय आंखौ बुंफोरोथि होनो सानदों। ओ आं बे आयदानि सायावहाय ओ बुंफोरुरलु होनो सानबाय स' नोंथाङा बुंबायखि लोंग्रा दैनि फुंखा जों मा मा फुंखानिफ्राय जों जों लोंग्रा दैखौ मोननो हायो बा जों आरजिनानै जों मोननो हायो थ' लोंग्रा दैनि फुंखा होनोब्ला आं सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो सानग्रोबाय। जाय दैखौ जोङो लोङो। आ लोंजाथाव सुबुंनि थाखाय सुबुंनि देहानि थाखाय जेबो गोहोम खोख्लैया बेनो जाहैबाय गोग्गो लोंग्रा दैनि फुंखा ओ जोङो जोंनि जायगा जे जायगा जे थासारियाव नुनो मोनो लोंग्रा दै खौहाय जोङो हा सिंनिफ्राय ओ दैखर जावनानै एबा खल बहायनानै जोङो बोखाङो आरो बेखौनो जों लोङो आरो बे लोंग्रा दैयाव जोङो जायगा जायगा नुनो मोनो गोबां बिबांनि आइरन थानायनि जाउनाव जोंनि गस्ला सि जोम बेजों लोगोसे जोंनि हाथायफ्रा माराम खायो। ओ बेफोरबायदि लोंग्रा दैयाव बाराद्राय आइरन थानायखौ जोङो नुनो मोनो खि सुबुंफोरा ओ मोनसे फिल्टार बानायो जाय फिल्टाराव बाला अन्थाइ फोरखौहाय मोजाङै सुनानै होयो आरो बेयावहाय बे फिल्टारावहाय जोङो दैखौ होयो दैखौ होनानै उनावहाय बे बाला अन्थाइावहाय गासिबो आइरन फ्रा थाबथानानै ओ जोङो गोग्गो लोंग्रा दैनि फुंखाखौ जोंनि जायगायाव बानायनानै लायो।
आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनो। बायदि बायदि जायगा जेरै जे जायगायावहाय जोङो दैखर खल जावनो थाखाय बुहुद गोब्राब जोबोरैनो गोब्राब फार सिङाव जोङो जावनो हाया गिदिर गिदिरनो अन्थाइ मोनो। बे जायगायाव जों नुनो मोनो। बबेबा बबेबा जायगायाव हाजोनिफ्राय दै थेनानै लाबोयो आरो बेजों लोगोसे फख्रि जावो फख्रिफ्रावबो ओ नि ओ दैफोरखौबो जों लोंनाय नुनो मोनो। फिल्टार बानायनानै आं सिगाङावनो जे बुंलांबाय जे फिल्टार बानायनायाव जोङो ओ बाला अन्थाइ होनानै फिल्टार बानायो लोंग्रा दैनि फुंखाया जायगा जायगा बुहुद मोजाङैनो आरो जायगा जायगा जोङो लोंग्रा दैनि फुंखाखौहाय मोननो जोबोरैनो गोब्राब आरो बिथांमोना जोबोरैनो भुगिनांगौ बेफोरनि थाखाय जोङो मेरला राहा लामा लानाय नुनो मोनदों जोंनि सरखारखौ खि जायगा जायगा बिथांमोननि थाखाय गामि गामि ओ मोनसे ओ ओ दैनि फुंखा जगायग्रा बानायनानै होनायखौ आरो ओ बेजों लोगोसे जोङो नुनो मोनो ओ ओब दैनि जे ओ जोङो जाहा थाहा दैखौ लोंलाबायनो हाया जेरै लैथोनि दैया जोबोरैनो गोबाब जोंनि देहानि थाखाय जोबोरैनो ओब गोहोम खोख्लैयो आरो बेजों लोगोसे जे जायगायावहाय दै बोहैलाबायनाय दैमा दैसानि दै जों लोंनो हाया मानो होनोब्ला बेफ्राव माखासे रोखोमनि बेक्टेरिया आरो भाइरासफोर थायो जाय जोंनि देहायावहाय ओ गोख्रैयैनो लोरबां खोख्लैनानै होयो। आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनो एनिमिया आरो बायदि बायदि बेरामफोरजों ओ भुगिनांनाय ओम जेरै ओ ओ औ बायदि बायदि बहुत रोखोमनि गोबां बेरामजों गोसारनाय नुनो मोनो आं बेफोरनि फारसे ओ बुंथ'नो थांला बेखौनो बुंनांगोन गोगो दै फुंखाखौ जोङो हासिंनिफ्राय मोनो हासिंजों मोननायजों लोगोसे से हा सिंनि दैफ्राबो एखमबानि समावहाय बारा आइरननि थाखाय जोंनि देहा खौ ओ इफेक्ट आरो लोरबांथि खो खख्लैयो आरो बेजों लोगोसे दैनि फुंखाया जोबोद बिबांनि दं जेरै हासिंनि आरो जों‌ नुनाव अखानि दै बेफोरखौबो जायगा जायगा जौगायनानै लानानैहाय ओ गावसिनि थांनानै थानाय थासान्दियाव ओ बाहायो आरो लैथोनि दै लैथोनि दैया जोबोरैनो गोब ओ गोबाब जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनो जाय जायगाया जायगायावहाय जोङो बरफजों खोख्लोमनानै थानाय जायगा बेफोर जायगायावहाय बिसोरो आ बेफोरबायदिखौनो गलि होनानैहाय गावसिनि थांनानै थानाय जे लाइफ बेयावहाय इउस खालामो त' आं दा बेखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम फोरमायहरबाय आ नोंथाङा आरोबाव दैनि फुंखा जगायनायनि फंनैसो बाथ्रा सोदेरनानै होबावनो थाखाय आं नोंथांखौहाय गुरैयैनो फोरमायनानै होनो खावलायनाय जाबाय
अ ओ औ नोंथाङा दा दा लोंग्रा दैनि फुंखाफोरनि बागै जोबोर मोजां बाथ्रा बुंबाय दा जोंहा ओ दैया जोंनि थांनानै थानायाव जोबोर गोनांथार दै नङाब्ला सुबुङा ओ थांनानै थानायाव जोबोर ओ खस्थ'यै एबा थांनानै थानो हाया ओखायनो दैया ओ बिनि थाखायनो जोंहा लोंग्रा दैनि जाय दैखौ जों लोंनो हाथाव बेखौ ओ बिनि फुंखा थानाया जोबोर गोनां ओ जों जाय ओ जायखिया दैखौनो ओ लोंलाबायनो हाया जाय दैया जों गोग्गो ओ देहानि थाखाय साबजाथाव बे दैखौल' ओ लोंनाया गोनां जोंहा दा ओ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन ओ गुबुन ओ आदब खायदायै लोंग्रा दैखौ जगार खालामनानै लायो जोंहा बांसिन जायगायावनो हासिंनि दैखौ नुनो सुबुंफोरा ओ दैखर खल एबा बायदिसिना ओ जावखांनानै दै ओ बेनि गेजेरजों दैखौ लोंग्रा दैखौ जगार खालामनानै लायो बेजों लोगोसे ओ दा दै फोरा मोन्नाय दैफोरा जेब्ला आइरननि बिबाङा गोबां जायो बेफोर दैफोरखौ ओ लोङोब्ला देहानि थाखाय साबजाथाव नङा आयरननि बिमा बांद्राय जायोबा देहाखौ देहानि बायदिसिना अंगफोरखौ खैफोदाव लाबोयो बेनिखायनो जोंहा दा दानि जुगाव गुबुन गुबुन दै सोदांनायनि राहाफोर दंसै जोंहा ओ गोजाम आदब खायदाफोरबो दं आरो दानि बिगियाननि मददआव दिहुन